हेल'
खोनादोंना नोंथाङा औ
थारैनो खोनादों नोंथां
रायलायजागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन दे नोंथां मानि बागै सावरायनो नोंथाङा आंजों
दा जों सावरायगोन दावबायनायनि बागै
औ
दा नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनानै जों मा मोननो हागोन एबा दावबायनो थांनांगौब्ला मा मा लानानै बेखौ मिथिनांगौ बे जायगानिफ्राय जों मा नामा
हेलौ औ औ औ हागोन थां
औ
ओ जोंना औ औ जोंनाथ' दावबाय नाय होनोब्ला जोङो गोबां गुबन गुबुन रोखोमै दावबायो बिदिनो जोंना दावबायनायनिफ्राय गोबां गियान ओ फोरखौबो जोङो मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंना गोबां सोलोंथायबो मोननो हायो बिदिनो जोंना दावबायनाय होनो औ बिदिनो जोंना दावबायनाय होनोब्लाथाय जोंना न'निफ्राय माबेबा मोनसे जायगायाव नुफेरै जायगाफोरखौ जोङो नायनो थांनाय एबा बा माबेबा मोनसे जायगायाव जोङो लोगोफोरजों बेरायनो थांनाय बेफोरखौनो जोंना दावबायनाय होननानै बुङो थिग बेबायदिनो दावबायनाया जोंना गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरैहाय जोंना औ जेरैहाय जोंना सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइनि ओ रोंगौथिनि नि थाखाय दावबायनाय
ओम
ना औ आरो जोंना खायसे खायसेया राव धोरोम बायदिसिनाखौ लानानै दावबायनाय आरो खायसे खायसेया न'खरनि सुबुंजों दावबायनाय आरो लोगोफोरजों दावबायनाय बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि दं आरो सोरबाया जोंना गाव नुफेरै जायगाखौ नायनो थांनायजों लोगोसे बियो ससियेल मेडिया बायदिनि गेजेरजोंहाय बियो गुबुननोबो दिन्थिनानै दसे समनि थाखायबाबो रंजाहोनो थाखाय बियो दावबायहैयो औ बिदिनो जोंना दावबायनाय औ बिदिनो जोंना दावबायनायनिफ्राय गोबां गियान मोनो जेरैहाय जोंहा माबेबा दाबसे से जायगायाव थाङोब्ला जोङो बे जायगानि थासारिखौ एबा बे जायगा सुबुंफोरा ओ मा मा हारिनि मा धोरोमनि एबा बिसोरो माबोरै जायो माबोरै थायो बिसोरनि हारिमुआ माबायदि बेफोरखौ जोङो मोनथिनानै ओ फैनो हायो बेफोरजोंनो जों औ बेफोरजों लोगोसे हाय जोंनिया आरोबाव गोबां ओ गियान मोनो बेरायनानै जेनेबा जोंहा माबेबा दाबसे जायगायावनो थां जोङो ओ हमना लाबाय जोंनि खाथिसिननि ओनसोल भुटानावनो जों थां अब्ला जोङो नुनो मोनो दि बिसोरनि ओनसोलखौहाय जोबोर साखोन सिखोनै लाखियो बिसोर
नोंगौ
जेरैहाय जोंना ओ जोंनि ओनसोलाव नायोब्ला जोङो गेदेरानो जा गथ गथ' उन्दैयनो जा जोङो ओ बायदिसिना एबा मायबा जाग्रा बुस्थुखौ जानानै जोङो बेनि पेकेटखौ जानला मोनला गारो नाथाय जोंना बेसोरनि ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो बेखौ नुनो मोना जोङो ओ बिसोरो जाखांनानैहाय बियो डास्टबिनाव सोनानै दोनो आरो मायबा मोनसे गोलैना थानाय औ माबा मोनसेफोर गोलैना थानाय नुब्लाबो बिसोरो बेखौ थिखांनानैहाय डास्टबिनाव सोना दोनो बे ओ बेफोरबायदिनो बिसोरो न' बांखौबो गोबां साखोन सिखोनै लाखियो। बिसोरनि ओ गारि मथर सालायनायाबो जबोर आब्रुथि गोनां। जेरैहाय बिसोरनि ओनसोलाव ट्राफिक लाइट होननायानो गैया मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनि ओनसोला गारिखौ आब्रुथि सोलियो एबा जेरै नेम दानानै होदों बि बिदिनो सोलियो बेनि थाखायनो औ बेफोरखौ जोङो नुनानै जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरनो मोनथियै सुबुंफोरनो जोङो फोरोंफैनो हायो एबा बेजों लोगोसे गावनि गियान मोननाय बेखौबो जोङो बाहायनानै गोबां मुलाम्फा एफा मोनो नोंथां।
नांगौ नांथां लोगोसे जोङो खाथियाव बा गावनि बाइक एबा कारजों बेरायनायनि अनगायैबो ट्रेनजों जों एसे एसे गोजान जायगायावबो बेरायनो हायो। बा बिरखंजोंबो जों बेरायनो हायो नङा। होनोमबा आलादा आलादा अ लामाजों दै लामाजों हा लामाजों बेरायनो हायो। दावबायनो हायो नङा होमबा। औ दानि मुगायावथ' गासिबो जायगानि बागै जों फन जानबुं एबा इन्टारनेटनिफ्राय बायदिसिना मोनथिनो मोनो बेफोर जायगानि बागै थांनायनि सिगां जों मिथिग्रोनानै लानो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
इन्टारनेटनिफ्राय जों जायगानि दुंथाय बा बोथोर माबायदि गुसु मा मा लानानै थांनांगौ बेफोरखौबो जों मिथिनो हायो नङा। होनबा आरो लोगोसे जायगा सहैनायनि उनाव बिसोरनि जानाय लोंनायनि हुदा गाननाय जोमनाय हो बेफ बेफोरनि बागै मोनथिनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ। जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनायनि अनगायैबो बेफोर जायगानि मानसिफ्रा मा माबोरै थ थायो बेफोरखौबो जों मिथिनो हायो नङा हबा आलादा आलादा मानसिजों रायजलायनानै सिनायलायनानै आलादा मानसिफोरनि आलादा जाथि मानसिनि आलादा हारिनि मानसिफोरनि राव हारिमुफोरखौबो मिथिनो मोनो। नङा हबा नोंथां हमनानै ला? जोंहा खाथियावनो मेघालया दं शिलं दं शिलंआव थां थांब्ला जों गार' बा खासियाफोरनि जानाय लोंनाय हुदा ओ बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि जायगानि बागै मिथिनानै मोननो नङा होम
औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बिदिनोहाय जोंना बेरायनाय होनोब्लाथाय बुहुमनि गासै गुजि जौखोन्दो एबा बिनि बांसिन सुबुङानो जोंना बेरायनानै मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना ओ न'आव थाबाय न'आव थाबाय थानानै गोबां सुबुङानो गोबां टेनसन एबा गोबां गोसोआव गाज्रि साननाय फैयो गावनो गोसोआव दुखु मोनखाङो बेफोरखौहा यै जोंहा खारहोनो थाखायबो जोंहा गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायनो हायो। जेरै बेफोर बेफोरबायदि गाज्रि साननाय। थायोब्ला एबा गोसोआव मायबा मोनसे दुखु मोननाय थायोब्ला अबोला जोङो माबेबा मोनसे मिथिंगानि समायना ओनसोलावहाय बेरायनो थाङोब्ला जोङो गोसोखौ जोबोर मोजां मो नो एबा बेफोर दुखुखौ जोङो दसेनि थाखायब्लाबो जोङो बाव गारथ'नो हागोन। बेनि थाखाय औ बेनि थाखायनो जोंना बेरायनाया गोबां गोनांथार होननानै सानो आरो बि दिन गोबां सुबुं दङ जेरै जोंहा न'आवनो थाबाय थायो बेयो बायजोआव मालाबाबो ओंखारफेरा बेफोरदि सुबुङाहाय औ मालाबाहाय गुबुन जायगायाव हारसिं थांनो गोनां जायोब्ला बियो ओ थांनो रोङा एबा बेनि गोसोआव गिनाय फैयो बिदिनि थाखायबो जोंहा ओ ओ बेफोरबायदि हारसिं थांनो माबेबा गोजान जायगायाव मालाबा थांब्रबनो गोनां जायो बेफोरनि थाखायनो जोंहा गिबि जाय सुबुङानो जोंना बेरायबाय थायो बेफोर सुबुङा जोंना गिनाय फैया बेनि थाखायबो जोंना बेरायनांगौ औ बिदिनो आरो मेलेमनि जोंहा जा न' सिङाव थाबाय थायोब्ला बिदिनो जोंना सुबुङा औ गोसोआव गाज्रि साननायजों लोगोसे जोंनि देहाफोराबो गोबां गाज्रि एबा लोरबां जालांनो हायो हमो बेफोरनि थाखायनो जोंना बेरायनायखौ जोङो सुबुंसिनि जिउआवहाय गोनांथार होननानै साननानै लानो हायो नोंथां।
नंगौ नोंथां आरोबाव बेरायनो थांनायनि सिगां सिगां जों बे जायगानि बोथोरनि बागै मोनथिनानै लानाया गाहाम नङा होमबा? मानो होनोबा जों जुदि थाङो हाजो ओनसोलाव बेरायनो थाङो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा? बोथोराव अखा हानानै हाजोफ्रा गोग्लैयो खुख्लानानै गोग्लैयो दै बाना जायो बिदुं बांद्राय जायो अखा बांद्राय हायो नङा होमबा? बेफोरखौ मिथिग्रोनानै जायगानि बागै मिथिनानै मिथिनानैसो थांनाया गाहाम नङा होमबा? गुसु जायगायाव थाङोब्ला गुदुं सि लानानै थांफानाय बा अखा हानाय जायगायाव थाङोबा रैन क'ट एबा अखायाव गानग्रा जुथा अखायाव गानग्रा गस्ला लानानै थांफानांगौ बा लामायाव नांगौ जानाय जानाय बेसाद नङा होमबा? औ बा जों गा खोनाय गारि बायदिसिना मथरफोराव लामायाव गाज्रि जानायनि
जायि जायोब्ला नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों लाफानानै थांनां गौ नङा होनबा लोगोसे थाहैगोन जाय गानि थंखौबो मिथिग्रोनानै लायोब्ला थाहैगोन जायगानि बागैबो मिथिग्रोना नै लायोब्ला बे साबसिन जायो जोंनि बेरायनायाव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां। बिदिनोहाय जोंना बेरायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनो जेरैहाय जोंहा माबेबा हा ग्रामा ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो नुफेरै जिब जुनार जेरै जोंहा गान्दा आ मोसा लख्रा बेफोरखौ नुनायजों लोगोसे ओ गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफांफोर दं जेरै साल सिगुन बेफोरखौ आरो दाउमा दाउसा बेफोरखौ जोंना नुनानै ओ मोनथियोदि
औ।
जो ओ मोनथिना मोनोदि जोंना ओ जोंनि ओन सोलावबो बिदि ओ गोबां रोखोमनि जिब जुनार एबा दाउमा दाउसा बेसेन गो गोसा बिफां लाइफां दं होननानै जोङो मोनथिना मोनो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा माब्लाबाफोर बिदि बेरायनो नानै बेरायनो थांफेरबाय नामा बबेबा जायगा मिथिफेरै जायगा बेरायनो थांफेरबायबा नोंथाङा बेनि बागै खिन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ बेरायनाय होनोब्लाथ' आङो बिदिनो गोबां जायगाखौ बेराया। नाथाय आङो खाथि खाथिनि ओनसो सोल जेरै जोंहा ओ मानास बेफोराव ओ सम मोनोब्ला जोङो थाङो बिदिनो बे ओनसो औ बे हादोरारि हाग्रामायाव थांनाबो जोङो गोबां ओ सोलोंथाइ मोनबोनो हानायजों लो गोसे गोबां नुफेरै नुफेरै जिब जुनारफोरखौ नुनो नुबोनो हायो। जेरैहाय जोंहा थसे गं गोनां गान्दा ओ बु बुहुमनिनो मुंदांखा बे ओ जुनार होननानै जोङो बेखौ मिनथियो बेफोरखौ नुगोन औ बेफोरखौ नुनानै जोङो गोजोननाय मोनो आरो जेरै जोंहा गोसोम मोसा बेफोरखौबो ओ बे हाग्रामायाव नुनानै जोंहा गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो आरो मिथिंगानि महरा दि ओरैबायदि समायना जोबोर ओ हाजो हा औ औ नंगौ हाजो हाला दैमा दैसाजों लोगोसे बिफां लाइफां आरो बेयाव ओ रज'नाय गांसो बे बेसे समायना नुयो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो जोङो बेरायनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो आरो आरो बे हादोरमा ओ बे हादोरारि हाग्रामायाव गोबां गुबुन गुबुन ओ हादोरनिहाय जोंहा ओ सुबुंफोरा बेरायनो फैयो। बेसोरखौबो लोगो मोननानै जोंहा औ बेसोरनि ओन सोलनि ओ जोंनि ओनसोलनि बागै जोङो खोनथानानै एबा ओ जोंनि ओनसोलनि मोनथिफेरै बाथ्राफोरखौ बिसोरनो मोनथि होननानै जोङो जोबोर ओ गोजोननाय मोनो एबा गोसोआवबो गोग्गानाय मोनो। बेनि थाखायनो जोंना औ बेरायनाया गोनां होननानै आं सानो नोंथां।
नंगौ नोंथां। दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा? औ गोजोननाय थाबाय।